हेल'
अ हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
मोजाङै दंना नोंथां?
मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ आ दा आं माने नोंथांजों दानदिसे सम जोंनि जा बिगियाननि जौगाथायाइ बिनि बागै एसे सावरायनो माने गोसो जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ थारैनो गोसो ओ आंहाबो नोंजों सावरायनो जोबोर ओ गोसो जादों। आं हागोन दे नोंथां नोंथांजों सावरायनो।
दा जोंहा आ-आथिखालनि मुगायावथ' बिगियाननि जौगानाया गोबारैनो माने आ गोख्रै जानो हमदों
नंगौ नंगौ।
आ जेराव जोङो जोंनि जेनेबा न'खरनिफ्राय बायजोआव ओंखारबानो बिगियाननि बायदिसिना एबा गोनोखोनि बायदिसिना आ जन्थ्रफोर एबा आगजुफोरखौ नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ।
दा बि दिनो जोंहा बिगियाननि जौगानायनि बेलायाव जोंहा माने मोजांल' जायाखै गाज्रिबो जादों आं बिदिखौ सानो। आरो आ औ बियो माने थारैनो नं गौ दा बेनि बेलायाव माने एसे सावरायलायदोनि जोंहा।
औ औ।
दा जोंहा बिगियाननि बेलायाव जौगानाय एबा मोजां बुङोब्ला जोंहा बिगियाननि जौगानायनि जाहोनाव माने जोंहा सुबुं माहारिनि मावनाय दांनाय आ बायदिसि ना हाबाफारिफोरा आजि माने आथिखालाव गोरलैयैनो माने जानो हमबाय आरो गोरलै जानो हमबाय ओ नोंथाङा दा माबाफोर बिदिन्थि होनो हागोन नामा जे आ बिगियान जौगानायनि जाहोनाव जों हा माने बे खामानिया गोरलै जादों बे खामानिया गोरलै जादों।
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां आङो खुसि मोनदों ओ गिबियावनो जोंनिया बिगियान जौगानायनि ओ जोहै जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि थांनो गोनां जायोमोनब्ला गोदोनि समाव जों गोबां सम लायोमोन आथिंजों थाबायनानै ओ आरो जोङो खायफा जायगायाव ओ थांनोनो हायामोन जेरै आथिंजों जों थांनोनो हायि जायगायाव जों दिनैनि समाव जोङो गारि दिहुनबाय जेरै ओ मटर साइकेल बाइक गोबां बेफोर बायदिनो कार ओ बास बेफोर बायदि गोबां जोंनि ओ समाव दिनै जों नुनो मोनो ओ बेफोरनि जाउनाव जोङो मोनसे दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो ओ जे जायगायाव जों आथिंजों थांनो थाम घन्टा साम सम नांगौमोन बै समखौ जोङो दिनैनि समाव ओ से खावसे घन्टा एबा थामजि मिनिट बेफोरनि गेजेरावनो जोङो दिनै ओ मोनहैनो हानाय जों जानानै फैदों आरो आरो ओ बेराफारसेजों जोङो जाय जायगायाव जों आथिंजों थांनो हायामोन बै जायगायाव जेरै ओ दै लामा दै लामा एबा ओ दै मोनसे जाय जायगाया जेरै दैनि फारसे साइदखिजा दङ बेफोरबायदि जायगायाव जोङो आथिंजों थांनो हायामोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो ओ जा दै लामाजों हान्थिग्रा जाहाज एबा नावफोर जों दिहुननो हाबाय। इयुनाव जोङो बे थांनो हायि जायगायावबो जोङो हान्थिनो हानाय जाबाय आरो गोबां जेरै मोनसे ओ थावनि जेरै जोङो ओ आमेरिकानिफ्राय हमना ला जोङो ओ दा जोंनि भारत हादराव फैनो थाखायबो जोङो ओ गोबां सम लानोगो लागौमोन नाथाय दिनैनि समाव जों बिरखं दिहु ननो हाबाय जायनि जाउनाव जोङो दसे दान्दिसे समनि गेजेरावनो जोङो ओ भारत हादोरनिफ्राय आमेरिका हादोरसिम दावबायहैनो हानाय जानानै फैबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया जानबुं जाम्बुंनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ दावगानाय खौ दिनै जोङो नुनो मोनदों। ओ बिनिनो सेथि दावगानायानो जाबाय जोंनिया ओ सासे सुबुंजों सावरायनाय एबा गोसोनि खोथाखौ ओ बिथांनिफ्राय ओ मोन्थिनो मोननाय। गोदोनि समाव जोङो लाइजाम सो बाहायनांगौमोन जेबा ओ जेनेबा गोजानाव थानाय सासे सुबुंजों सावरायनो थाखाय जोङो लाइजामनिसो बेब'हार खालामनो गोनां जायोमोन। जायनि जाउनाव जोङो गोबां खस्थ' आरो ओ गोबां बेफोरबायदिनो ओ खस्थ' जायोमोन आरो जानो हागौ बै लाइजामा बिथांनिसिम मोनैयाबो जानो हागौमोन बेफोरबायदि ओ नुथायबो जों नुनो मोनदों नाथाय दिनैनि समाव ओ बे मबाइल फननि गेजेरजों जोङो दान्दिसेनि गेजेरावनो ओ मोनसे फन थुना होनायनि गेजेरावनो थांजों जोङो रायलायनो हानाय दिनै जानानै फैबाय। ओ आरो बेराफारसे थिं जोंनि जोंनि जा ओय इजुकेसन सिस्टेम ओ बेयावबो बिगियाननि जोहै जोङो गोबां ओ दावगानायखौ नुनो मोनदों। जेरै ओ जोङो अनलाइन दिनैनि समाव मबाइल आरो कम्पिउटार ओंखारनायनि गेजेरजों जों अनलाइन क्लासफोरबो जोङो दिनैनि समाव लानो हायो। ओ माब्लाबा समाव जोङो गथ'फोरा ओ बेबायदि बोथोर गाज्रि एबा गरम बोथोरनि बन्द'फोरावबो दिनै अनलाइन क्लासनि गेजेरजों जोङो क्लासखौ खालामनो हायो। ओ बेफोरबायदिनो गथ'फोरखौ दिनैनि समाव जिरायना थानो एबा ओ अलसिया जानो ओ जों नुनो मोनाखै आरो। नोंथाङा ओ बेनि बागै एसे औ सुंद'यै फोरमायनो हागोन ना जोंहा? नोंथाङा नुनाय बायदि। बिगियाना दिनैनि समाव माबायदि रोखोमनि जौगानाय नोंथाङा नुदों।
औ ओ दा नोंथाङा जेबादि बुंदों बियो थारैनो नंगौ। ओ बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे जोंहा सुबुं माहारिनि गेजेराव ओ गोबां माने खामानियानो ओ जाय गोदो माने गोब्राब जायोमोन दा बे खामानिखौ गोरलैयैनो मावनो हायो। ओ जेरै नोंथाङा बुंनाय लेखा दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादोराव थांनायाव माने गोदो गोबां सम लायोमोन नाथाय आथिखालाव माने ओ माने खम समनि गेजेरावनो जोङो दावबायनो हायो।
नंगौ नंगौ।
ओ बिदिनो दा गोनोखोनि मुगा होनोब्ला जोंहा बायदिसिना ओ मा होनो बिगियानजों बानायजानाय जामबुं ओ बेफोरखौ मुंखवाबा गोरोन्थि जागोन।
नंगौ।
जोंहा ओ बि बिगियाना जौगानायनि ओ लोगोसेयै जोंहा बायदिसिना ओ मा होनो बेखौ आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन्स बेफोरसा ओ नुजानो हमदों। दा बेफोरनि ओ जोहै माने जोंना आं फरायसा फोरा फरायनायाव माने एसे गोरलै जाबाय आरो। सोलोंथाइ लानायाबो गोरलै जाबाय।
औ लोगोसेनो नोंथां ओ जोंनिया गोदोनि समाव ओ जा मोदोमनि बेराम एबा बिगुर सायाव जानाय बेराम बेखौल जोङो मेगनजों नुनो मोनोमोन नाथाय ओ दा बिगियान जौगानायनि जोहै जोङो जा उदै सिङाव जानाय जा बेराम एबा गाराय एबा पाथर बेफोरखौबो जोङो दिनैनि समाव ओ जा बिगियान जौगानायनि दाजेम ओंखारबाय जोंनि गेजेराव। औ बिनि गेजेरजों जों नायनानै ओ जे ओ बिनिया ओ बिखायाव बेफोरबायदि गाराय जादों बिनिया बेबायदि बेफोरबायदि अन्थाइ जादों बेखौ जोङो ओ दिनैनि समाव नुनानै बेखौ फाहामथाय होनो हानाय जानानै फैबाय आरो। ओ बेराफारसे थिं आरो जोंनियाव नोंथाङा दानि एसे आवगायावसो होनदोंमोन जे बिगियाना फारसे साइडखि मोजांबो खालामदों आरो फारसे साइडखि ओ जोंनि जिउआव गोहोमबो लाबोदों। ओ बे गोहोम जा गाज्रि गोहोम बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ दा जोंहा जेरैबायदि मुंख'दों ओ बिगियाननि जौगानायनि जाहोनाव जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जादों नाथाय ओ बिनि उल्थायै जोंहा गोबां माने खहाबो जानो हमदों। ओ जेरै बिदिन्थि महरै आं बुंनो सानो ओ बिगियान जौगानायनि जाहोनाव जोंहा कल कारखाना बायदिखौ बानायनाय जादों। दा औ दा बे कल कारखानाया जोंनि ओ मोनसेल बाहागोखो माने खहा खालामा जोंनि मिथिं थिंगानि ओ मोनफ्रोम बाहागोखौनो खहा खालामो। ओ जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला ओ कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना दुङा एबा खफ'फोरा ओ बायजोआव ओंखारनानै बारहावाखौ गुबुंले खालामो। बिदिनो जोंहा कलकार खानायाव बायदिसिना सावनाय महरै बाहायनायाव आ हानि गुनफोरा माने गाज्रि जालांनो हमो।
नंगौ नंगौ।
बिदिनो कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना गाज्रि बेसादखौ ओ साखाथिनि ओ जेनेबा दंग' एबा बायदिसिना जाम्फैयाव गारनाय जायो जायनि जाहोनाव साखाथिनि दैसाफोरा माने गाज्रि जानो हमो आरोना।
नंगौ नंगौ थारैनो।
दा बिदिनो आरो मोनसेबाव मख'जाथावदि आ जोंहा गोनोखोनि दावगानायनि जाहोनाव गोबां आ बिफां लाइफां दाउसिन दावला बाय बायदिसिनाखौ बुथारनाय नुनो मोनो। दा जोंहा औ दा दाबसे जायगायाव न' लुनोब्ला जोंहा बेयाव माने थानाय बायदिसि सिना बिफां लाइफांखौ गोबाङैनो दानफायनाय नुनो मोनो आरोना
औ औ थारैनो
दा बिदिनो बे बिफां लाइफां दामफायनायनि जाहोनाव जोंहा बारमण्डलाव अक्सिजेननि बिबाङा गोबारैनो खमायनो हमदों औ औ दा जायनि जाहोनाव जोंहा ओ माने सुबुं माहारिनि थांना थानाया एसे गोब्राबनिख्रुइ गोब्राब जालांनो हमदों आरो
ओ थारैनो नोंथाङा बेराफारसेथिं जोंनिया बेराफारसेथिं जोंनि ओ बै‌ गियान दावगानायनि जोहै जा इन्टारनेट बानायदों इन्टारनेट दिहुनदों तावार गिदिर गिदिर टावार जोंनि ओ गामि ओनसोलाव गायसनफैदों एबा सहोर दाबो जों गोबां नुनो मोनो जायनि जाउनाव जोंनिया जा फिसा फिसा ओ दाउसिन दाउला आरो एम्फौफोर बेफोरो माने ओ जोबस्रांनो हमदों आरो बिथां बिसोरनि जा ओ थानाय एबा बिथांमोनखौ माने रेडियेस खम जायो आरो बे टावारा नोंथाङा ओ बेखौ मिथिगौना नोंथां?
औ मिथिगौ दा बिब्दिनो जोंहा मोनसे माने जोबोद गिख्रंथाव जाथायबो जानो हमो ओमाने सोलि बा सोलिबोगासिनो बेयो माने ओ जोंना बारमण्डलाव कार्बन दडाइ अक्साइद गेसनि बिबाङा आरो बांनायनि जाहोनाव ओ जोंनि बुहुम बिखङाव था थानाय माने ओ गोथां न' ओ मा होनो बेखौ ओ बियो माने ओ गाज्रि जालांनो एबा खम जालांनो हमदों आरो जायनि जाहोनाव साननि फ्राय फैनाय जोंहा खहा गोनां ओ सान सोराङा ओ सुबुंनि देहायाव नांनो हम दों आ जायनि जाहोनाव सुबुं सुबुंनि जेनेबा बिगुरनि बायदिसिना आ बेरामफोर जानायखौ जों नुनो मोनो आर
नंगौ नंगौ ओ ओमबा दा होमब्ला जोंना नोंथां समाबो जाब बायमोन
औ जाबाय नोंथां
थांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आ बिगियाननिस दावगानाय एबा गाज्रि मोजां गोहोमनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्राय गोबां गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय। आसा खालामो नोंथांजोंनि उनाव फिन खेबसे रायलायनो मोनगोन।
औ दे नोंथां औ।